नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां आं खोनादों
औ दा बे समाव नोंथाङा आंनो दसे सम होनो होबावनो हागोन नामा
हागोन नोंथां औ
औ
दा बिदिब्ला बे समाव जोङो मोनसे टपिकनि सा टपिकखौ लानानै सावरायनोसै नोंथां
जागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा मा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों
ओ जोङो दा ओ गोदोनि आरो गोदोनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनायावहाय माबोरै माबायदि सोलायबो ओ बेनि सायाव सावरायनोसै
जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो।
औ जागोन नोंथां।
गोदोनि आरो दानि होनबाथ' जोङो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ गोदोनि जिउ खांनायावहाय जाबादि खस्थ' बेबायदि दानि जिउ खांनायाव बांद्राय बेफोरबायदि खस्थ' नंला आरोना। औ गोदोना औ गोदोना जाबादि हान्था मेला ओ जानाय लोंनाय थाब मा होनो ओ गारि मटरनि बेफोरबायदि थाबायनाय लामाफोराव खस्थ' बेबायदि जायोमोन ना नाथाय दा बेफोरबादि जाला। गोदोहाय गोदोनि समाव बेबादिनो गोदोनि न'फोरखौ नायोब्ला जोङो गोदोनि न'फोरा बांसिनानो थुरिनि न' जायोमोन। ओमफ्राय बेबादिनो मा होननानै बुङो अगदाबफोराबोथ' अगदाब ओ हानि अगदाबावसो सङोमोन। ओमफाय बेबाय नाथाय दानि दानि जुगाव आरोना आथिखालावहाय ओ बै माहोनो अगदाबनि सोलायै गेस ओंखारबाय।
औ।
गेसावनो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो न'फोराबो गोदोनि बादि थुरिजों थुरिनि न'खौनो नुबांलिया दा बारा। ओ बांसिनानो अवालनि सोरबाबा बाथा मनि बेफोरबादि लुनानै थायो आरोना। सोरबाबा बिल्डिं धालाय होनाय बेफोरबादिखौबो नुनो मोनो बिदिआरो सादधालाय बेफोरबायदियाव थानसै थानायखौ नुनो मोनसै आरो। ओमफाय गोदोना मा होनो खालि औ जायफोरा जमिदार बा जायफोरा थाखा फैसा गोनां बेफोरल'सो सामबांला लुनानै थायोमोन गोदोनि दिनाव। आरो बेनि अनगायै फोथाराथ' बांसिनानो ओ गावसोरनो लुनानै जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौबो गावबा गावनो गायखायोमोन नालाय बेफोरनि ओ दंफांफोरखौ दानफायनानै थुरि हाग्रा माबानानै ओ थुरि हाग्राजों खासि हाग्राजों इन्जुरफोरखौ दुमनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेराफोरखौ फाथो सिनायनि होनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथि खालावथ' बेराफोरा थिंनि होबाय खायसेया खायसेयाथ' वालफोर हो जोबो। बेबायदिनो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनो आरो जों। बेनि अनगायैबो ओ मा होनना बुङो आथिखालावथ' आरो ओ लामा हान्थिनायनि बेलायावबो गोबां सोलायबोनायखौ नुबाय। ओ गोदोनिफोरा अबेबा मोनसे जायगायाव थांनो थाखायबाथ' जोङो जिग' जिग' थाबायनानै थांनाय जायोम थाबायनानै थांनायखौ नुनो मोनोमोन।
औ।
नाथाय दानि जुगाव बेबायदि थाबाय नांला गोबां गारि मटर ओंखारबाय।
औ।
बेबायदिनो आबाद मावनायनि बेलायावबो आबाद मावनायावबो गोदोनाहाय ओ मो सौजों नांगोल जिग' जिग' हालेवोमोन। दा आथिखालाव ट्रेक्टर ओं खारबाय पावार थेलार ओंखारबाय बेफोरजों हालौनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा
औ
एसे समाबो मा होनो बेखौ समनि आंखालाबो मा होनो खमिलांबाय
औ।
बो बारा जाला समनि आंखाल नालाय ओंखायनो दा गोनोखोआरि आदबजों दिहुननाय बेफोर ओ बुस्थुफोरखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बांसिनानो। दाबो गामि ओनसोलफोराव साफा सानै ओ नांगोलजों मो सौ हालुनायखौ जों नुनो मोनो थेवबो बांसिनानो टरजों हालौनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो माइ गायनायनि बेलायावबो गोदोनिया ओ गोदो माने दासिमबो गायनायखौ नुनो मोनो आ मानसिजोंनो गायनाय थेवबो आथिखालाव ओ बिगियाननि गोहोमाव ओम बिगियाननि गोहोमाव ओंखारनाय ओ माइ गायग्रा मेसिन बेफोरबायदिबो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय
औ
गोबां सोलायनायखौ जों नुबोबाय आरो गोदो बुंनानै फोजोबनो हाया मा मा सोलायदों बेखौहाय गोदोनि जेरैबायदि औ गोदोनिफोरा जेरैबायदि जानाय लोंनायावबो एसे खस्थ' जायोमोन नाथाय दा बेफोरबायदि इसिबां खस्थ' जाला माने ओ बांसिनानो गोदोनिफोरा हाजिरा मावनानै जायोमोन ना सोलोंथाइ गैयैनि बि थिङाव गोदोनि मानसिफोरा बारा सोलोंथायाइबो लानो लाबाङामोन खायसेफोरा बिदिनो थि बखालि बेबायदि थानानै जाबोयोमोन
नंगौ नोंथां
थिखालावथ' बेफोरबायदिखौ बारा नुबांलिया गाव गावनि सोलों थाइ लानानै साख्रि मोननानै रां आरजिनो हानाय गावबा गावनो आथिङाव गाव गसंथानो हानाय बे फोरबायदिनो साख्रिनि अनगायैबो गोबां मा होनो आबाद मावनायजों फालांगि खालामनायजों जोबोद फालांगि खालामनायजों लोगोसेनो गाव गावनि आथिङाव गाव-गाव गसंनानै थानो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो
औ
दा बेबायदिनो सोलायबोनाय बुङोबाथ' जोंहा गोबां दङ' ओ बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो होननो हायो जोंनि गाननाय जोमनायाबो गोदोना आलदामोन दाना आलदा जाबाय गोदोहाय आरो द' गानोमोन बर' आइजोफोरा नाथाय दानि जुगाव ओ दख खना ल' गानला गस्ला बा खुरति लंपेन जिन्स बेफोरबायदि गाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो
नोंगौ नोंथां
औ दा हौवाफोरनि बेलायावबो बिदिनो हौवाफोराबो गोदोहाय जिगु-जिगु खस्थ' खालामनाङोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बारा बेबायदि खस्थ' खालामनांला
बेबायदिनो गोदोनिफोरा आरो मबाइल जुग गो नङामोन ना गोदोनिफोरा आरो खौरांखौनो मिथिनो थाखाय बिसेबांबा गोबाव नांगौ जायोमोन
नोंगौ नोंथां।
फ्रायजोंसो सोलियोमोन। ओ मोनसे खोथाखौनो मिथिनो थाखाय लाइजामा जेब्ला नोंनाव थांगोन अब्लासो मिथियोमोन। नाथाय दानि जुगावथ' मबाइल फन ओंखारबाय बेनि जोहैनो जोंङो ओ गुबुन दाबसेयाव थानाय जायगानिखौ गुबुन दाबसेयावबो भिडिअ कल खालामनानै नायनो हाबाय। बै जायगाफोर औ आरो ससियेल मिडियाफोरावबो जोंङो मा जायगाखौ नायनो बेखौ नायनो गोसोबानो जोंङो गुगोलफोराव सार्च खालामनानै नुनो मोनो।
औ
औ थिग बेबादिनो बेबायदिनो गोबां सोलायबोबाय आरो थासारिफोराबो
उम
बेबादिनो दा नोंथांङाबो एसे फोरमायदो बेनि सायाव
जागोन नोंथां नोंथांङा जोबोद मोजांङैनो फोरमायलांबाय दा गोदोनि जिउ खांनाय आरो दानि जिउ खांनायखौ नायोबाथ' गोबां बिथिंङावनो सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय बे जा जानाय लोंनायानो जा थानायानो जा हान्था मेलायानो जा सोलोंथायाइयानो जा गासैबो बिथिंङावनो मा जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय दावगानाय खौ नुनो मोनबाय आरो ना जोंनि गोनोखो दावगाबोनाय जों लोगोसे बे जोंनि थानाय जानाय हुदा गासै दावगाबोजोबबाय। नोंथांनि बुंनाय बादिनो जेरै थानायनि बेलायाव गोदोहाय जोंनि बर' न'फोरा माबादि जायोमोन जे बिदिनो फाथो सोना जों हेबनाय थुरि जिगाबजों खोब बानायनाय आरो हा हानि न' बिदिनो औवाजों हेबनानै हानि न' लुना थायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' बिदिनो सिमोनेटजों इथाजों लुनाय न' गिदिर गिदिर बिल्डिं न' बेबादि न'आव थानायखौ नुनो मोनबाय नंङा होमबा नोंथां।
बिदिनो हान्था मेलानि बेलायावबो गोदो गोदायनि सुबुंङा बिदिनो आथिंजों सान्दुं गोसाबाबो अखा हादैबाबो जिग' जिग' थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन। बिनि अनगायैबो गोदोहाय मोसौ गारि गराय गारि बेफोर जों हान्था मेला खालामनाय जायोमोन ना? नाथाय आथिखालावथ' बिदिनो गारि मथर हिसाबै ओंखारबाय ट्रेन ओंखारबाय जोंहा गोजौजोंबो दावबायनो हाबाय हा सिंजोंबो दावबायनो हाबाय दैजोंबो दावबायनो हाबाय आ रो ना। गोदोहायथ' गिदिर गिदिर दैमाखौबाबो बारलांनांगौ जायोमोन। औ नाथाय आथिखालाव दा गोबां रोखोमनि जाहाज ओंखारबाय दालांफोर बानायना होबाय साबमेरिन ओंखारबाय। बिनि अनगायैबो संनाय खावनायनि बेलायावबो नोंथांङा बुंनाय बादिनो गोदोहाय अ दाबावसो संजायोमोन आथिखालावबो संजायो नाथाय आथिखालाव बिदिनो गेसफोरखौ फोराबो ओंखारबाय आरोना जाय जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होबाय गोरलै खालामना होबाय जोंनि जिउनि राहाखौ बिनि अनगायै आथिखालाव आरोमा ओंखारबावखो खारेन्जों संनायबो ओंखारबावबायसो। बिनि अनगायैबो सोलोंथाइनि बेलायावबो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मा सोलोंथाइखौ मानि था फै गोनां बिनि सा बेलायाव मिथिनो रोङामोन जायनि जाहोनाव बिसोरो गावसोरनि फिसा फिसौफोरखौ हिनजावब्ला रुवाथि बखालि दोनहरोमोन हौवा ब्ला लावखार बिदि दोनहरोमोन जाय बिदिनो गामियाव एसे गोनां सुबुं बेसो सेल' मा ओन्सोल गाव गावनि फिसाखौ सोलोंथायाव हरनो हायोमोन नाथाय जाय गैया बिसोरथ' रुवाथि थानानैनो गावनि जिउखौ खांबोयोमोन। नाथाय आथिखालाव गोनाङानो जा गैयिआनो जा बयबो सोलोंथाइनि गोनांथिखौ मि थिबाय बिन औ आरो जोंनि सरखाराबो बिसोरनि थाखाय सोलोंथाइनि राहाखौ खालामना होबाय। बेसेन नाङि सोलोंथाइ लाहोनो औ बेनि अनगायैबो नोंथां बुंनाय बादिनो खौरां नि बेलायाव जों दा जोंनि बयनिबो आखाइयाव स्मार्ट फन थाजोब्बाय। जायनि जाहोनाव जों गोजान जायगायाव गुबुन जायग बेयाव मा जादों मा जाथाय जादों बिनि होस खौरांखौ मा जों ससियेल मिडियावनो ओरैनो नुनो हाग्रा जाबाय। गोदो गोदायहायथ' जोंनि साखाथि माबायाव जायगायाव मा जादों बेनि सोमोन्दै जों जेबो मिथ मिथियामोन नाथाय आथिखालाव मा जों ससियेल मिडिया आवनो गासिबो जाथ थायखौ मिथिनो हाबाय बिनि उनाव जों गोजानाव थानाय सिनायनायफोर नो खौरांखौबो आथिखालाव मा दसेनो लानो हाबाय आरो ना बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हानाया गोबाद नाथाय दा जोंहा समनि आंखालना अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय औ बिदिब्ला बे सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबसै ना?
औ फोजोबनोसै नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोन औ